हेलौ औ नोंथां।
खोनाबाय दा नोंथाङा।
औ।
खोनादोंना? औ औ। नोंथाङा आंजों रायलायनो थाखाय दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां।
नोंथां।
दे नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन?
औ औ आं माने मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो बे आयदायानो जाहैबाय माने जों मिथिंगायाव मोननायबा हाग्रानि जिब जुनारफोरनि सायाव आरो न' न'आव मोननाय जिब जुनारफोरनि सायावनो एसे सावरायनानै कल खालामदोंमोन नोंथांखौ।
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां। औ औ हागोन हागोन नोंथां औ हागोन।
जोंनाथ' मा होनो मा होनो न न'नि न'नि फिसिनाय जिब जुनार होनना बुङोब्लाथ' जोङो मिथिनो मोनो जोंना मोसौ बोरमा बेफोरखौनो जों
औ औ औ।
जों माने न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनिफ्राय जों माने रां मुलाम्फाफोरबो मोननो हायो आरो बिदिनो बेदरजों लोगोसे जों बोरमाखौथ' बेदरबो जानो हाबाय बिनि उनावहाय जों गाइखेरबो लोङो खायसे खायसेफ्रा आरो बिनि उनाव जों मोसौफोरखौहाय माने हालौनायावहायबो जोंनि थाखाय मा होनो हेफाजाब जाबाय आरो बेजों लोगोसे जों गाय खेरबो मोनलांबाय आरो जुदि फिसाफोरा मानि बै मोसौ गाय फिसियोबा माने जोंहा मुलाम्फासिन जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो माने मोसौ गाय फिसियोब्ला माने मोसौआ एरबायारो बिनि उनाव जों गाय खेरबो मोनलोंबाय जोंनि थाखाय मोजां जाहैबाय आरो आरो बिनि अनगायै जोंहा बोरमाफोरा माने बोरमाफोर गोबां फार फार्म खुलिनो हायाबा माने जों बेफोरखौ बोरमाफोरखौ फिसिनानैहाय जोङो रांबो आरजिनो हानायखौ जों मोनथिनो मोनो आरो। बिनि अनगायै जोंहा हाग्रानि जिब जुनार होनना बुङोब्ला माने जों गोबां मिथिनो मोनो आरो मा होनो मेगनजों थाराखैबो जों मिथिनो मोनो आरो। जेरैहाय जों मैदेर फोरखौ बुंनो हायो मैदेर, मोख्रा हाग्रानि अमा आरो इदिनो दङ मोसा सिंह' एफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो जोंथ' मा होनो नै दानि जोंनि मानि जेथिया जोंनि ओनसोला मानि हाग्रा मा होनो हाजो खाथि ओनसोल जेनेबा बिनि थाखाय जों माने मैदेर मो ख्रा बेफोरखौ जों माने नुफ्लेबाय थायो होनना बुंनांगोन आरो माने बैसोर मैदेरफोरा माने मा होनो गामि गामि हाबनानै माने अबाखौ मा होनो खहा खालामनाय आरो मा होनो गामिनि खहा खालामनाय बा आबाद खहा खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बे आं गामियाव हाबनानै बा आबाद खा आबाद खहा खालामनाय बा होनो न'फोर स यलांनाय बा सिलिंखार खालामलांनाय बेफोरनि जाहोना माने बै हाजोआव थानो जायगा गैयिनि जाहोनाव जादों होननानै आं बुंनो हायो आरो नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो मोख्रा फोराबो बिदिनो माने सोरनिबा न' बा न'फ्राव फैलायनानै माने नुनो जाग ग्रा आदार जामुंफोरखौ माने जानानै आलाय सिलाय खालामनाय सिलिंखार खालामनाय बेफोरखौबो जों खोनानो मोनदों आरो जों म होनो इदि खालामो होननानै आरो मोख्राफोरावथो दानिया माने टाउन ओनसोलावबो नुयो नङाहोमबा नोंथां जोङो?
औ औ
औ बेफोर माने टाउनफ्राव थांनानै माने बिसोर माने हाग्राफ्राव जानोनो थाखाय मानो मा होनो जिमुवा मा होनो बेसादफ्रानो गैला जिहेथु जाग्रा आदारानो खौ माहोनो गोमालांबाय जायनि जाहोनाव बिसोरो माने टाउन सहरफ्रावबो माने था थानानैहाय माहोनो जानांगौ जाहैबाय आरो बिसोरो ओ हाग्राखौ मा होनो हाग्राफोरखौहाय माने दानस्रांनानैहाय माने मानसिफ्रानो म सुबुं माहारियानो माने हाग्राफोरखौ सिलिंखार खालामनायनि जाहोनाव माने बैसोरो माने थानो जायगा गैयियाव माने गामि ओनसोल बा टाउनफ्राव फोरजावहाय थांनानै इदि जा-जाहैनाय जानो माने गावसोरनि जिउखौ खुंनो थाखाय थम टाउन सहरावबाबो थांनानैहाय बिसोरो गावसिनि जिउखौहाय रैखा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जिहेतु हाजोफ्राव माने जो गोदोनि समावथ' मानि इफोरबायदि गामि ओनसोल बा इदिनो टाउनफोराव थांनायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनबा गोदोनि समावहाय माने बांद्रायबो इफोरबायदि सुबुं माहारि गैसोआमोन दानिया माने सुबुं माहारि बांनायजों लोगोसेनो माने हाग्रा बिफां लाइफां बेफोरखौ दानस्रांनानैहाय माने थाग्रा खुलि बानायबाय जायनि जाहोनाव बिसोरो माने थानोबो जायगा गैला आरो जानाय आदारफ्राबो खम जाबाय बिनि जाउनावहाय मा होनो बैफोरो गामि ओनसोलफोराव फैनानैहाय गावसिोरनि मा होनो उदैखौ सुफुंनो थाखायहाय माने फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बेफोरनि जिब जुनारफोरनि बागै मानि जाउनाव मानि बेफोरबायदि जादों इफोरखौ
मा होनदों नोंथाङा?
अ आं होनदोंमोन नोंथाङा माने जिब जुनारफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा होनना बुदां माने हाग्रानि जिब जुनार आरो न'नि जिब जुनारफोरनि बागै
औ औ हागोन नोंथां जों दा हाग्रानि आरो न'नि जिब जुनारनि बागै जोङो सावरायनायाथ' जोबोद मोजां नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां औ।
न'वाव फिसिनाय ओ जिब जुनारफ्रा जाहैबाय जोंना ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरैहाय बोरमा मोसौ आरो अमाफ्राबो न अमाखौ जोङो गुन्दै होनानैसो ओ गुन्दै अफ्रै होनानै जोङो दानाफोर होनानै फिसिनानै जोङो मुलाम्फा गोबां मुलाम्फा मोनो मासेयावनो जोङो नैरोजा बा नैजिबा रोजा मोनो आरो जोङो मो दौहौ मोसौखौ जोङो मोसौ गाय जुदि खालामनानै हायोबा बिनि फिसा आजाय होनानै बिनि फिसाया हालुवा जुदि जायोब्ला ओ गेदेर जायोब्ला जोङो हालेव हेवनोबो हायो आरो बेखौ फाननानैबो जों ओ मुलाम्फा मोनो आरो गाइखेर जोङो फाननानैबो जों औ मुलाम्फा मोनो नआवबो साहा लोंनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आ औ आरो जोङो अमा अमा फिसा जाहोनानैबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो अमा फिसायानो आथि खालाव बा रोजा द रोजा जालांदों नङा होमबा
नंगौ नोंथां बेसेना बांनायनिफ्राय बांदों आरो
औ बेसेना बांनायनिफ्राय बांदों बिथिंजाय सुबुं अनजिमायाबो बांदों आरो अमा बा मोसौ बोरमा बिदि लानायनि गेजेरजोंनो नखरा गोबां सुंथानानै दङ सुबुंफोरनि गेजेराव नङा होमबा
नंगौ नोंथोन
औ आथिखालावथ ओ गोबां मानसियानो अमा लासै नङा होमबा गोबां गुन्दै गुन्दैनि बेसेनाबो गोबां जालांदों दाइनजि बासनि जिबा रां बेफोरबायदि जालांदों आरो ना आरो ओ हाग्रानि जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां दङ ओ सुबुंफोरनि खहा खालामग्राबो आरो खहा खालामैबो दङ नङा होमबा दा बेफोरनि बेफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला जोङो मैदेर मैदेरा बयनिख्रुइ माने गेदेरसिन जुनार बे जुनारा‌ ओ औ आइथिं थोंब्रै आरो सिन्दाय दङ ओ गोबां गेदेर गेदेर आथिंफ्रा खेबसे माने सुबुंफोरखौबो गोबां आथिखालाव गोबां बुथारो आरो सुबुंफ्रा आरो ओम जाहारबारि ओ बिदिनो फरेस्ट जायगा बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै न लुनानै थायो बिनि थाखायनो बिसोरो थानो थाखाय जायगा गैला जानो थाखाय आदार गैला बेफोरनि थाखायनो माने सुबुंफोरखौबो बेबायदि ओ जिउ फोजोबनाय बा नखर सिलिंखार खालामनाय ओ बेबायदिनो ओ सोरनिबा आ बिदिनो गारि बा माबा माबिफोरखौ सिफायलांनाय बेफोरबायदिया ओ जाबोदों बा खोनाबोदों जोङो नङा होमबा आरो औ आरो जोङो मा होनो बेनि सिन्दाया गोबां माने बेसेन दङ आरो आयेननि नोजोराव आ बे सिन्दायखौ जुदि फानोब्ला ओ माने ओ मा होनो ओ माबाजोंबो ओ आयेननि बेरेखा होननानै बुंनाय जायो आरोना बे सिन्दायखौ फानोब्ला आरो औ आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जायखौ जोङो मोख्रा बुङो बान्दरबो बुङो बे बे जुनारा जाहैबाय माने हाग्रायावनो थायो बा दंफांफ्राव मानबायनानै थायो बियो आरो फिथाइ सामथायाइ जायो बा दालिब फोरखौ जायो माइरंफोरखौ जायो आरो
माइरंफोरखौ गोबां आलानि खालामनानै गालाङो सुबुंफोरनि न'खर न'खर
आरो गामि गफायाव ओ गोबां दङ दा आरो टाउन सहरावबो गोबां थाहैबाय जायनि जाहोनाव ओ लजिं थाहैनाय मानसिफोरनि आ न' न' हाबनानै गोबां बिदिनो दाउदै बा माब माबा माबि माइरंफोरखौ गारसावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुबोदों औ दा जुनारफोरा जुनारफोरा आरो मोसा मैदेर औ खोनादोंना नोंथां?
खोनायासै न
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों बुंलाय
औ मोसा आ लख्रा सिंह' बेफोरबायदि आरो बेदर जानानै थांनानै थायो बिसोरो गावबा गाव मैहुर खालामनानै थांनानै थायो आरो सुबुंफ्राबो बिसोरनि नोजोराव गोग्लैब्ला माने बास फैनानै फैनाया गोब्राब जानानै फैयो बहाबा खायसेसो बा। फिसियो नाथाय। गोबाङानो बिसोरनि-बिसोरनियाव माने जिउ। ओ फोजोबनानै लानांगौ जायो बिसोरखौ लोगो मोनोब्ला नङा होमब्ला? बेखायनो औ बेखायनो। बेखायनो फरेस्ट हाफोरखौ माने मोजाङै। दोननाया मोजां बेनिखायनो। सुबुङानो गावबा गावनो माने खैफोदखौ लाबोनानै लानाय जायो नङा होमबा
औ औ नोंगौ नोंथां होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बे खियाव दोनथ'जासिन खोमा ने समाबो जाबाय जे
औ औ औ नोंथां सावरायो सावरायनाय खौ बेखिनियावनो फोजोबनो हासिगोन औ दे खाबु मोनोब्ला जोङो सावरायफिनगोन औ दे दे नोंथां गोजोन्थों दे। दे।